हेल' नोंथां औ खोना नोंथाङा?
आरो नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां
नै नोंथां एसे न'आवनो जिरायनो दं नोंथां
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां
औ जाखां जानायालाय जाबायमोन नोंथां।
मा ओंख्रि जा
नोंथाङालाय अ जोंना ओंख्रैयानो नोंथां खोनादों नोंथां
औ खोनादों
हेल' नोंथां अ जोंना ओंख्रियानो सबाय औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
अ नोंदां जोंनि ओं ख्रिया सबबायजों दाउसो खोनायाखै नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों हेल'
अ नोंथां माने जोंना ओंख्रिया सबायाइजों दाउजोंसोमोन नोंथां।
अ गोथावआनो माथो नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांमोना फन हालायनो नोंथाङा ओंखाम जाखाबाय नोंथाङालाय जा
औ जाखांबायमोन नोंथां।
हेलौ नोंथां
जोंनाबो ओंख्रिया माबासो नोंथां जोंनाबो मैथा बांगालजों अमा बेदर सोमोन नोंथां।
अ नोंथां नोंसिनाबो ओंख्रिया मोजांङानोथ' नोंथां।
औ औ नोंथां औ नोंथाङा थ' दायो जेबो हाबाफोर मावखायाखै द ना नोंथां
ओहो नोंथां दाथ' आं जेबो हाबा मावाखै
अ बिदिब्ला ओरैनोसो दंना माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ जेनेब्ला ओं हेल' नोंथां खोनायाखै हेल' नोंथां। औ जेनेब्ला आयदाया जाहैबाय जोंहा आबहावा गेब्रेंनायनि बागैसो नोंथांनाव जेनेब हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुं
अ माने नोंथांजों औ माने नोंथांजों आबहावा गेबदोंनायनि बागैसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां
अ नोंथां रायज्लायनो हागोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंथां दे नोंथां मिथिनाय बायदि आबहावा गेब्रांनायनि बागै सुंद'यै फोरमायनानै होदो नोंथां
अ नोंथां ओ सरासनस्रायै जोंङो आबहावा गेब्रेनायखौ जोङो दा जोंनि दा आथिखालनि मुगायाव जों गोबां नुबोगासिनो नोंथां। बेबायदिनो आबहावा गेब्लेनायनि गुबै जाहोनफोरानो जाबाय जोंङो जोंनि ओसोलफ्राव गिदिर गि गिदिर बेफोरबायदिनो कल कारखाना बहायनाय गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय बेफोरबायदिनो ओ मिथिंगायारि सम्पदफोर आरो बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानस्रांनायजों लोगो दानस्रांनायखौ लानानै नानै जोङो आबहावा गेब्रेनायखौ गोबां नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावबो आबहावाया गोबां आथिखालाव गोबां गेब रेंगासिनो दं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
जेब्ला सुबुं अनजिमाया हादोराव नांगौनि बारा जायो आरो बे सुबुं अनजिमा सुबुंफोरा थानो थाखाय गिदिर गिदिर हाग्रामाफोरखौ बिसोरो दानस्राङो आरो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुयो आरो कारखानाफोर बानायो अब्ला जोंनि आबहावायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो बे आबहावाखौ बिसोर गाज्रि गोहोम खोख्लैनायानो जोंनि आबहावाखौ गेब्रेनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौथां औ।
औ नोंथां सरासनस्राहैदा आथिखालाव जोंनि भारत हादरावबो गोबां बेफोरबायदिनोस सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव जोङो आबहावा गेबेनायखौ गोबां नुनो मोनगासिनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां आबहावा गेबेनायनि गुबै जाहोनफ्रानो बे गुबै सेथि जाहोनानो जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायखौनो जोङो मिथिनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
बिदिनो गारि घरानि गारि घरा फोराबो गोबां जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जों गारि गघराफोरखौ गोबां बाहायनाय जायो आरो थानो थाखाय न' बांफोर लुनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायाव जोङो गोबां गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो प्लास्टिकफोरखौ बाहायनानै जोङो माने आबहावाखौ जों गुबुंले खालामो आरो आबहावाया बेफोरजोंनो गासै बेफोरजोंनो माने आबहावाया गेब फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां।
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै जोङो दा बेफोरबायदिनो अखाफोराबो गोबां खम जालांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ।
बेफोर गासैबो जोंनि आबहावा गेब्रेंनानै गेब्रेनायजों जानाय जाहोनफोर नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जोङो जोंनि जायगाफोराव बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर हाग्रामाफोर हाग्राफोर बिफां लाइफांफोरखौ जोंङो सानफ्रोमबो सुबुंफ्रा नस्थ खालामनानै जोङो हाजोफोरखौ जोङो जावखानानै बेफोरबायदिनो
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
सानफ्रोमबो नस्थ' खालामै खालामै दा आबहावानि माने मिथिंगायारि बिफां लाइफांफ्रा जोबस्रांनायनि जाउनाव जोंनि थानाय थासारिफोराबो गोबां गरम जाबोगासिनो नोंथां दुंहाव थासारियाव माने सोमजिगासिनो
औ औ
आथिखालावथ' बे आबहावा गेब्रेनायनि जाउनाव गोबां जोंनि भारत हादराव गरमनायनिफ्राय गरम बिदुं थासारिया गोबां बारायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथां बेबायदिनो जोंङो, जेसेनो जोंङो मिथिंगायारि बिफां ला-इफांफोर आरो सुबुं अनजिमाया बांगोन। बेफोरबायदिनो गिदिर- गिदिर बिल्दिंफोर, लामाफोर बिरखं बा ओनसोलफोर बानायगोन। बेफोरबायदिनो गोबां आबहावाया जोङो गेब्रेंनायनि जाहोनखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां, औ जेनेबा दायो नोंथाङाबोथ', आबहावा गेब्रेंनायनि बागै जोबोद मोजां बुंबाय आरो नोंथाङाबोथ' बुंफ्राम जोबखाबायानो। बिब्दिब्ला नोंथांनिसिम जेनेबा आंबो आं मिथिनाय बायदि जे आबहावानि गेब्रेंनाया माबोरै गेब्रेङो आरो आबहावा गेब्रेंनायनि बागै नोंथांनिसिम आं माने एसे फोरमायना हरनोसै आरो ना नोंथां। औ, औ जेनेब्ला जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' दानि नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा जेनेबा जोंनि बिब्दिनो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ एबा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय सम्पदफोरखौ माने खैफोद एबा जोंनि मिथिंगानिनो बिफां, -लाइफां, हाग्रा- बंग्राफोरखौ माने दानस्रांनायफोरनि थाखाय जोंनि आबहावाफोराबो गेब्रेंनो हमो। बेजोंनो लोगोसे जोंहाथ' दानि जुगावथ' जोंहा माने गोबां गिदिर -गिदिर दारिमिनफोर लुजोबबाय नङा होमबा नोंथां? दामाने औ, बै दारिमिनफोरनिफ्राय गबोनाय उखुन्दै बायदि गेसफ्रा बेफोरनो माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालाम खालामो आरो गेब्रेंहोयो आरो बेल' नङा नोंथां। जोंनि आबहावा गेब्रेंनायनि गुबै जाहोनफ्रा आरो गोबां दंबावो बेखौथ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। नाथाय नाथाय आं आरो फंनैसो बुंबावनो सानदों जेनेब्ला जोंहा औ जेनेबा जोंहा गोदो गोदायथ' जोंनि आबहावाफोरा एसे मोजांनोमोन एबा थिगैनो दङमोन। नाथाय दाथ' जेनेब्ला, गोदान मुगा जाहैबाय नालाय दाथ' गोबां माने गारि -गुराफोरा गोबां बांनो हमबाय आरो नोंथां। आरो दा बै गारि -गुरा बांनायफोरनि उखुन्दै गनाय बेफोरनो जेनेब्ला आरो गामि ओनसोलफोर एबा मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा- बिफां- लाइफां, दंफां- लाइफांफोरखौ माने हाग्रा- बंग्राफोरखौ दानस्रां बेफोरखौ माने जोंनि आबहावा गोबां दंबावो।
औ नोंथां।
बेफोरखौ माने जोंनि आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामो आरो जोंनि हाफोरखौबो दा जोंहा माने, जों बयबो बेफोरखौ माने खौसेयैनो जेनेबा जयैनो लोगो नांनानै माने जों बेफोरो जेनेबा आबहावा गेब्रेंग्राफोरखौ जों माने खालामनो नाङा। मानोना जोंनि थाखायनो खहा गोनां बेफोरो आरो जों बिफां -लाइफां बेसेबां हायो बिफां -लाइफांफोरखौ माने जोङो गायनांगौ आरोना नोंथां आरो बिब्दिनो जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै जोङो न' लुना थानायफोरखौ खमायनांगौ। आरो जोंहा माने खमायनो होनोब्लाथ' जोंहा दायो जोंहा गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जााहोनावनो बे आबहावा गेब्रेंनाया जादों। नोंथाङाबो बुंलांखाबाय बेफोरनि बागैनो जेनेबा जोंङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने जोंहाथ सुबुं अनजिमा बाङोब्ला जुदि जोंहा थानोबोथ' जायगा नांगोन। नालाय जुदि सुबुं अनजिमा बांनायजों जोंहा थानो जायगा गैयियाव बैफोर हाजो हाला मिथिंगानि सम्पदफोरखौ जों दानस्रांनानै एवस्रांनानै बिबदिनो गिदिर गिदिर न लुना थानाय दा जों बायदि रोखोमनि हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै फोजोबस्रांनाय बेफोरनि माने जोंनि आबहावा गेब्रें होयो आरोना नोंथां आरो। बेल' नङा जोंहा बिदिनो जोंहा माने जिब जुनारफोरखौबो जों रैखा खालामनांगौ बा जिब जुनारफोरखौबो जों माने बिदिनो बुथारनो नाङा बा जेबो खालामनो नाङा माने जोंहा बिब्दिनो मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जोङो रैखा जेयै लाखिनांगौ आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
जोंहा आरो। दंबावो बिब्दिनो जों दहैनो बुंलांखाबाय जोंहा गिदिर गिदिर दारिमिनफोर लुनाय बेफोरबो जबोद एबा जोबोद माने आबहावाखौ गेब्रेें होयो आरो बेल' नङा जोंहा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि प्लास्टिकफोर सावनाय बेफोरनि उखुन्दैफोरा माने आबहावाखौ गेब्रोंहोयो होननानै आं साननाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथां नंगौ।
औ जेनेब्ला जोंहाथ' जों सानैजों बेफोरनि बागै सावरायखांखाबाय माने आबहावा सोंनायनि बागै सावरायखाबाय आरो जोंहा जेनेब्ला जों बिबदिनो जों माने आबहावाखौ संरैखाथियै लाखिनो थाखाय जों गोबां खामानि मावनां औ जों माने बेफोरनो दहाय बुंनाय बाद बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ जों दाननो नाङा बिबदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनो नाङा जिब जुनार जुनारफोरखौ फोजोबस्रांनो नाङा। बिदिनो जोंहा जिब जुनारफोरखौ जों फोजोबस्राङोब्लाबो बिदिनो जोंहा बिफां लाइफांफोरा माने खैफोद जाव गोग्लैयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
जेनेब्ला नोंथाङाबोथ' आंनो आबहावा गेब्रेंनायनि बागै जोबोद मोजां मोजां बाथ्राफोर खोन्थाबाय, दा आं मोनथियै बाथ्राफोरखौबो नोंथाङा आंनिसिम फोरमायनानै होबाय। दायो नोंथाङाबो आंनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर मिथिबाय जानांगौ। जेरै आंबो आबहावा गेब्रेंनायनि बागै नोंथांनिसिम जोबोद मोजां बाथ्राफोर फोरमायनानै होबाय बिब्दिब्ला नोंथां जोंहाथ' दायो समाबो जाबाय फनफोरखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन।
अ बिब्दिब्ला उनफोराव सम मोनोबा रायलायफिननोसै ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां उनफ्राव रायलायफिननोसै औ